हेलौ ' औ नोंथां
औ नोंथां आंङो दायो नोंथांनो कल खालामदों जाहैबाय मानो होनोबा जोंङो ओ मोसौनि सायाव रायलायनो सानदों आरो ना नोंथां रायज्लायजागोन ना
औ सा सावराय जागोन नोंथां जोंथ' मोसौ खौ जेरै गोबां खामानियाव बाहायो
औ
मोसौखौ जोङो माने माइनाव महरैबो जोङो फालियो थिग बेबायदिनो जोङो हाले एवनायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो हाल एवनाय लोगोसे जोङो मोस बिदिनो जोङो मोसौ गारि बानायनानै जोङो माखासे माल माथा रोगानाय बेफोर बायदि खामानियाव जोङो मोसौखौ बाहायबोदों बेबायदिनो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो बे बाहायनायजों लोगोसे आरो बे मोसौआ जोंनो बे बैसागु बा मागो माग मागो बैफोर फोरबो बोआव जोङो बे मोसौखौ माइनाव महरैबो फालिनायखौ नुबोदों जोङो बैसागो बोथोराव बे मोसौनि थाखाय जोङो सानसे जोङो जाय फोरबोखौ मोसौ मोसौ बैसागु एबा जोङो संक्रान्ति होनो बे मोसौ बैसागु खालि जोङो मोसौखौनो माइनाव महरै जोङो मान होनानै जोङो बै सानखालि जोङो बायदिसिना हालदै बा हांगारजों जोङो फोथा फुननानै बिबार माला गानहोनानै लाव फान्थावनि माला गानहोनानै जोङो दैमाफोरसिम जोङो बा दुब्लि फोथारनि फुख्रिफोराव बा दैमाफोराव जोङो थुखैनो लानानै थाङो बेनिफ्राय थुखैनानै जोङो बै सानखालि बेखौ उदानै हगारनानै दोनो जोङो बेखौ माने खाया आरो बैसानखालि माने जोङो सिबिनायजों लोगोसे बेखौ मान होनायखौ जोङो बेखौ दिन्थियो बेबायदिनो जोङो आरो आरो ओंखाम गोरलै जोंखौ जाय ओंखाम गोरलै जानाय होनो ना बै सानावबो जोङो मोसौखौ फालियो माने जोङो मानना बयो बे मोसौजोंनो जोङो बायदिसिना हा लेवनानै बेखौ खस्थ' मावहोनानै जोङो जों जोंनि आबादखौ जों माइखौ मावो बेनि थाखायनो जोङो बै सानखालि दुब्लिनिफ्राय जोङो माइखौ मुथि एसे हाना लाबोनानै बा माखा मुथासे मुथानि एसे बिदिनो मोसौआ जानो हानाय सिबां जों हाना लाबोनानै मोसौनो जाहोफैयो बे माने मानोना नों खस्थ' माने खालामनानै मावनाय आबादखौ नों बिनो माने नोंनो एसेदो होननानै बिदि जों होफैयो आरो
औ
बेबायदि जोङो बेबायदि खान्थिखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे बिनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ नोंथाङा जेरै बुंदों बिदिनो जेरैहाय हालेवनाय हालेवनानैहाय मोसौफ्राथ' जोंनो माने माइ आबादफोरावहाय माने गायनायावहाय जोंनो आबादखौ होयो ना ना माने माइ आबादखौ होयो नालाय औ बिदिनो जोंनाबो एखेयानो आरो बेनि अनगायैबो जोङो माने मोसौफोरखौ नुनो मोनबावो जाहैबाय जेरैहाय गोदो दाय माने जे बिगियान बैफोरो आदब बे बेफोरो गोनोखोआरि माबाया दावगायै समावहाय माने एसे सेबां गैथ'यै समावहाय जोङो मोसौफोरजोंनो माने गारिफोरजोंहाय मोसौफोरखौ माने बुस्थुफोर रोगानाय माल रोगानायखौहाय जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नों नोंथां औ नाथाय दायो माने दायो सोलायनायजों लोगोसे जोंनावथ' दायो गारि मथर दंसै बेफोरजों रोगानाय नुनो मोनो नाथाय गोदोनि सम समाव माने जोंखौहाय हेफाजाब होग्रा जोंनि नांगौफोरखौ माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव लांनायफ्रावहाय मानि मोसौआ हेफाजाब होयोमोन आरोना जोंखौहाय जेरावबो औ बिनि अनगायै जोङो नायोबा बिदिनो न'फोरावहाय मोसौ गायफोरखौहाय नायोबा जोङो गायफोराथ' जोंनोहाय मा होनो गाइखेर होयो आरो मोसौ फिसा फिसा माने गोबां आरजिनो हानायनि माने मोसौफोरखौ आरजिनो हानायनि बिदिनो गथ' बिदिनो मोसौफोरखौ होयो बेनि अनगायै औ आरो बेथ' जोंनोहाय मा होनो सानफ्रोमबो निजे जोंनो फिसा साहा लोंनो थाखायहाय गाइखेरफोरखौ होनायखौ माने मोसौनिफ्राय मोननो हायो आरोना आरो बिनि अनगायैहाय हालुवा मोसौफोरखौ जोङो नायोबा हालुवाफ्राथ' बिदिनो खामानि मावनायाव हाय आरो बिदिनो आबादफोर मावनायाव बेफोरावहाय माने जोंखौहाय मानसिखौहाय हेफाजाब खालामो आरोना औ बिदिनो गोदोथ' जेन'बा जोङो माइफोर गायाबाबो माने मोसौफोरखौ हाय माने गुबुननोहाय हरनानैहाय बिदिनो बिनि गेजेरजों माइ माइफोरखौहाय लाबोनाय बिदिबो नुयोमोन आरो दोना मोसौखौ हरनायनि गेजेरजों औ आरो बिदिनो बेनि अनगायैबो बिदिनो हालुवा मोसौफोराखौहाय जोङो मा होनो बिदिनो गुबुन गुबुन खामानियावबो बाहायो आरो बेनि अनगायैथ' जोङो माने हालुवा मोसौफोर गैयाबाथ' जोङो मा होने आबादफोरनि थाखाय माने जोंनो खस्थ' जागौमोन आरोना माने गैया जागौमोन आरोना ओमफ्राय मोसौ ननि थाखाय जोङो गोबां जोंनि जानाय आदारफोरखौ बुथुमनानै लानो हायोना हायो आरो नों
औ
ओमफ्राय ओइ माने गोदोथ' दासो जोंनो माने बारा जेन'बा मोसौफोर गैयाबाबो एफाराब माने गोनांथि गैयि बायदि जालांबाय आरो माने दंबा दङ माने दंनाया माने बांद्राय माने नुजोब नाय बायदि गैला आरोना सिगांहाय जेरै मोनफ्रोमबो न'खराव मोसौफोरा थायोमोन माने दायो बेफोरबायदि मोसौफोरखौ नुनो मोनला आरोना गामि एरियाफोरावबो औ औ ओमफ्रायो बेथ' सिगांनि समावहाय जोंनि थाखाय माने बिराद गोनांमोन मोसौआव जायजों जोङो बारि बागानफ्रावबो आबादफोर जानो थाखायहायो जोङो मोसौफोरजों हालेवनानैहाय मैगं गायनायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां गुबुन गुबुन रोखोमनि नोंथां आरो बिनि अनगायैबो बिदिनो माइ आबादनि अनगायैबो गुबुन गुबुन माने गोदान आबादफोर हाखौबो माव माने बेफोर बे मोसौनि गेजेरजोंनो जोङो हालेवनानैहाय गायनाय आरो फोनायखौ मोनोमोन आरो नोंथां दायो बिगियानारि आदब खायदा सोलायनायनि गेजेरजोंहाय दानो फैनायनि गेजेरजों फोरजोंहाय गोदोनि बेफोर जोंनि मोसौनि गोनांथिफोरखौहाय दायो एसे खम बिबां नुनो मोनसै आरो नोंथां दा नोंथांमोननिजों दासिमबो बेनो सोलिनानै दङ ना दा सोलायनाय नुनो मोनखो नोंथां बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो
नंगौ नोंथां जोङो सोलायबाय दा जोङो मोसौआ जोंनि रां खामायनाय नायनिबो मोनसे माने राहा लामा आरो बेयो नोंथाङा जेरै देहाय बुंनाय बायदि मोसौ गारि बायदिसिना बानायनानै माने सिगां समाव जोङो बे मोसौ सौ गारि बानायनानै बे मोसौ गारि जों गुबुननि बायदिसिना माल माथा रोगानानै जो बेजोंनो रां खामाय हायोमोन आरो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव आरो बे मोसौखौ फिसिनानै जोङो फिसा फिसा जाहोनानै जोङो बेखौ फेदेरनानै फानोब्लाबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो बेनिफ्राय लोगोसे आरो जोङो बेखौ मोसौ गायखौ फिसिनानै जोङो फिसा जाहोनानै बिनि गाइखेर फाननानैबो जोङो माखासे रां मोननो हायो बे आरजिनो हायो बै गाइखेरफोरखौ फाननानै नाथाय औ बेबायदिनो आथिखालाव जोङो बेबायदिखौ खालामनायखौ जोङो नुनो मोनोसै आरो गोबां मानसिफ्रानो माखासे खालामो आथिखालाव हालिथ एवनायखौ जों नुनो मोनला थेवबो माने बेबायदि मोसौ गायबा मोसौ सौ दाम्रिफोरखौ लाखिनानै फिसा आजाय होनानै उनाव फेदेरनानै बेखौ जोङो फिसाफोरखौ फानहरनाय खौ जोङो नुनो मोनो आरो फानहनानै रां आरजिनाय लोगोसे आरो माखासे समाव जोङो माब्रै माबा बिदिनो बुरजा फिसिनानै गाइखेर सेरनानै गाइखेरखौ जोङो फानहरनानैबो रां रां आरजिनानै जों न'खर सालायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो बे मोसौखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो मानोना गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि समाजाव बा बर'फोरनि गेजेराव मोसौआ गाहाय बिफाव लाबोदों बा फिसि फालि बा फिसिजाबोदों जोङो बेखौ गोदोनिफ्रायनो बायदिसिना खामानियाव बाहायबोदों बे बाहायनाय हिसाबैनो जों बे जुनारखौ बा बे मोसौखौ जोङो सिबिबोदों फालिबोदों थिग बेबायदिनो दाबो जोङो बेखौ फिसिबोदों बायदिसिना रां खामायनायनि बेलायाव जों बाहायबोदों ओमफ्राय साफा सानैया आथिखालावबो जोङो दैज्लां बोथोरनि खोथिया फोनो थाखाय माइ गायनायनि खोथिया फोनो थाखाय दै मोसौखौ बाहायनानै हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो माने दब्लायसे द दब्लायफा ओ बिदिल' एवनायखौ जों नुनो मोनो आरो दब्लायसे दब्लायनै मानोना जों खोथि थिया फोनो थाखायल' ओ जोङो बे मोसौजों एवनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय जोङो ओ माइ गायनाय समाव गोबां गोबां एवनायखौ ट्रेक्टर बायदिफोरजोंल' अ एवनायखौ जोङो नुनो मोनोसै
उम नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जोंना ओ मोसौआ मा खालामदों जोंनि बेयाव माने गोबां बाहागो लादों बा जोङो फिसिनानै जोङो माखासे समाव राङारि मदद मोनबोदों आरो खामानि दामानिफोरावबो जोङो बे मोसौजों हेफाजाब मदद मोनबोदों आरो बेबायदिनो नोंथां
औ नोंथां नंगौ
ओ जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आं माखासे जोङो मोसौखौ मा मा रोखोमै बाहायो जों हायो मा रोखोमै जोङो बेखौ फालियोबा ओ फिसियो बेनि बागै जोङो ओ नोंथांनिफ्राय मिथिलायनो मोनबाय आ बेनि थाखाय आ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां गोजोन्थों
मानो दानजायासै बे फना बोरैबा जाबाय